औ खुलुमबाय गोजोन सानजौफुनि नोंथांसिम गाहाम हामलायानायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां। औ नों
दङ नोंथां ओरैनो दा नोंथाङा आंनाव हरखाब फन हरनायनि आन्दोआव माबाफोर दङ नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे गोनां बाथ्रा खोथा रायलायनो होननासो नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। ओमफाय नोंथाङा आं नोंथांजों बेखौनो सावरायनो सानदोंदि आथिखालनि जि जों बाहायनाय माखासे मुलिफोर बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथां नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिना लानो लुबैदों आरो नोंथां ओमफाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानबावदों दि ओ गो दोनि जुगाव माबोरैयै बा माखासे बिफांफोर थायोना जायखौ जों मुलि महरै बाहायो बेनि सोमोन्दैबो एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों।
औ नोंथां जागोन दे नोंथां अब्ला आं नोंथांनो दानि जुगाव बाहायनाय माखासे मुलिफोर बेफोरखौ फोरमायनोसै ना नोंथां औ दे नोंथां खोनासंदो बिदिब्ला ओ नोंथां मुलि होमबा थ' जों मिथिखागौ जेनबा जोंनि ओ देहा बा सोलेराव माखासे लोमजा साजा जायोबा जायखौ जानानै जोङो ओ बेखौ फाहामनो नाजायोबा फाहामो आरो आथिखालाव ओरैबादि मुलि ओंखारबाय जे जेनेबा जों सानस'नो हाला जेनबा जों गोदो समाव फाहामनो हायो माखासे बेरामफोरखौबो जोंङो आ आथिखालाव गोरलैयैनो फाहामनो हायो ओ मोजांबो मोजां जेनेबा मोजां खालामनो हायो आरो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव ओ गोदान गोदान मुलि ओंखारनायफ्रा बा गोदोनिफ्राय दासिमाव सोलायबोनाय माख माखासे मुलिफ्रा जोंनो गोबां हेफाजाबबो होदों आरो जोंखौ गोबां ओ जार्लायावबो खोख्लैदों आरो जोंनि देहाखौ मा जायो मानसिनि देहा बिदिनो मानसियाल' लोमजाया लोमजानाया मानसि बा जिब जुनारनि देहा जेन'बा जों सानसेबाबो माखासे मिथिंगायारि खै मिथिंगायारि जाहोन बा जोंनि देहानि जाहोन बा जानाय लोंनायनि जाहोन बा थानाय बा नोंनि साखोन सिखोन थानाय बा बिनि जाहोनफ्रावबो जोङो लोमजायो आरो। बांसिनानो मा जायो जेन'बा जों जोंनि देहाखौ थाल लानो रोङैावबो जों लोमजायो बेबायाददिनो जेनेबा आथिखालावथ' मानसिफोरनि जानाय लोंनाय बेफोर बारा जाबाय जेन'बा नाङै बेसादफोरखौबो जायो आरियो बेबायदिनो मानसिफोराव आथिखालाव लोमजानाय बांसिन जाबाय आरो दा बे समाव मा जादों दानि लोमजानायाव ओरैबायदि जेन'बा आथिखालाव जोंनियाव ओरैबायदि दखान गला ओंखारबाय जायाव नोङो मा रोखोमनि मुलि नांगौ नों बेखौ मोनजोबो जेरै नों गगा मोनदोंबा गगा मोननायनि जेन'बा उदै गार जानायबा उदै गार जानायनि बेफोरबायदि मुलिखौ आरखौ मोनजोबो आरो दा बेयाव बुंनो थाङोब्ला गोबां खोथा हाबखोमानानै दं जेरै जों मुलिखौ माबोरै बानायो माजों बानायो मा होनानै बानायो जों बेखौ नुवा लिरनायावलाय देखायो आरो जेनेबा बिलाइ मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिलाइ माखासे बेदरफोर बा माखासे मिथिंगानि बुस्थुफोर बेजों बानायो होननानै गावसोर लिरना होयो नाथाय बेखौ जोङो बेफोरखौ बिदि मुलि हारिनि बिफांनि ज जेनेबा जों लाबोनानै बेखौ जोङो माबायाव इास्रि इडास्ट्रिस बा कलकारखानायाव बेखौ मा मा होनानै बानायो जों बेखौ नुनो मोनला। खालिबो जों बेखौ मा जों एसे लोमजाबानो जायो आरो आथिखालनि मानसिफ्रा ओरैबायदि जाबाय जेनेबा एसे माबा जाबानो मुलिनांगौ जायो। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि माखासे लोमजानाय आरिनायफ्रा हामोबो खिन्थु बेखौ जानानै जे जोङो माबायदि मा जोंनि देहायाव मा गोहोम खो्लैदों जों बेखौ लासैसो मोनथिनो हायो आरो बिदि बुंनो थाङोब्ला जेन'बा अ नोङो एसे गगायानो हमबाय बा नोङो नोंनि खर'खौ सानाय मोन्दों बे समाव मानसिया मा जायो लानो सुखुवा जेनेबा नों थानो सुखुवा बेनिखायनो बेखौ दसेनो हामहोनो थाखाय जोङो माखासे गलाफ्राव मोननाय बा कलकारखानायायाव बानायनाय बा माखासे केमिकेल होनना बानायनाय मुलिफोरखौ जायो आरो। जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि जोंनि माबायाव खर' सानायाव गगा मोननाया हामो नाथाय बेथ' मोनसे मिथिंगानि सोरजिखानाय मोनसे माबा जेन'बा जों देहाखौ दुरबल मोननाय बेखौ जोङो दरसेनो सोखायो आरो जेनेबा नाथाय बेखौ दरसेनो सोखानायनि आन्दोआव मा दङ जों बेखौ लासैसो हमनो हायो जेनेबा जोंनि देहाया गाज्रि जालाङो जों बांद्राय दानि रासायनारि मुवा बेसाद होनानै बानायनाय बे मुलिखौ जों जाबाय थायोबा जोंनि देहाया सिङाव खमख्ला जालाङो आओ खिन्थु आथिखलि आथिखालाव माखासे मुलिया ओरैबायदि ओंखारदों जेनेबा नोङो बै समनि माखासे फाहामनो हायै बेरामफोर बा मोनथिनो मोनै बेरामफोर बेखौ जों आथिखालाव मिथिनो मोनो जेरै जोङो जोंनि खर'आव माबाफोर गोगलैनानै जोङ एसे आगाद मोनदोंब्ला जों बेफोरखौ माखासे आथिखालनि जन्थ्रफोरजों जोङो बे नायनो नायनानै बबे ख बबे खनायाव मा जादों बा मबे मबे मेलेमनि बबे बाहागोआव आगत मोनदों बेफोरखौ जोंनायनो नायनानै फाहामनो हायो आरो बे नाथाय बेफोरखौ नायनोबो गोरलै नङा जेन'बा बेफोरनि दामफोरा गोबां जोङो गोबां रां रुफा होनानैसो जोङो बेखौ खालामनांगौ जायो नाथाय बिदिनो जोङो आथिखालाव जोंनि आथिं सिङाव गोलैनानै रोदाफोर बायदों हाराफ्रा बायदोंबाबो जों बेफोरखौ आरामनो एक्स्रे खालामनानै जों बेखौ हमदांनो हायो नाथाय गोदोनि दिनावथ' जोंनाव बिदि एथ'ग्राफ टेक्न'लजि गैयामोन जायनि गेजेरजों जों बेखौ नायनो नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ नायजोबनो हायो आरो दा जों गोबां रोखोमनि गोदो समावथ' सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि जेन'बा मिथिंगायारि खैफोद कलिया फलेरा डायरिया दिडिसेन्ट्रि बेफोरबायदि जानानै गोदो जोंनि संगादआ गोबां थैदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जानायखौ जों बारा नुनो मोनला मानो होन्नानै बुङोब्ला आथिखालाव बेफोरबायदि जादों जायोब्लाबो जोङो फाहामनो हायो जों आथिखालाव माखासे भाइरासफोर ओंखारबाबो जों बेखौ फाहामनो हानायनि माखासे माबा फैबाय आरो हा गो होफैबाय मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानानै जोंनाव डक्टर आरि जागासिनो दङ बिथांमोना मिथिबोजोबखायो दे मा मा जायोबा मा मारै मारै मा खालामनांगौ बेफोरखौ आथिखालाव फरायनानैनो बिथांमोना गोबां रोखोमनि बायदिसिना मुलि दिहुनो जायखौ जोङो हाथथाय बाजाराव बायनानै मोननो बायनानैनो मोनो ओमफ्राय जों बेखौ जाब्लानो बेफोरबायदिया हामो आरो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदोनि बाहायबोनाय आरो दानि बाहायबोनाय गोबां माखासे फारागस दं बे थिग जे मोनफ्रोमबो मुलिया बे बिलाइ बा मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुवा बेसादजोंनो बानायनाय थेवबो बेवहाय नै दानि जुगनि मुलिफोराव जोङो माखासे रासायनारि मुवा होदेरनानै जेन'बा जों बेखौ गावबा गाव मोनफा मोनफा महर होयो बा मोनफा मोनफा गाब होयो। दानि जुगनि मुलिफोरा गोबां गावब गाव गावबागाव साइसनि गावबागाव गावबागाव रोखोमनि गावबागाव गावबागाव माखासे रंनि बिदि फैयो गोजा गोमो गोथां बेफोरबायदि मुलिखौ जों मोनलाजोबो आरो जेनेबा जों गुजुबा ककसिरा होननाय मोनसे मुलि दं बे खौबोथ' लिरनायाव मुलिनि खलथायाव लिरनायाव थुलुंसि आरो बेरे मोदैजों बानायो नाथाय बेखौ गोदोङनि मानसिफ्रा थुलुंसि आरो बेरे मोदैखौ ज' खेनसेनो दैयाव फुुंनानै लोंबानो हामोमोन आरो। दा नोंथाङा दा नोंथाङाथ' एसेबाबो खोनानानै लाबाय जानांगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। औ गोदोनि माने नोंथां आथिखालावबो बे बिफां लाइफांफोरखौ जोङो मुलि महरै बाहायो आरो। ओंख्रि बायदिसिना संनानै जायो आरो नोंथां। बिदिनो माखासे जों लाइफां बा बिफांफोरखौ मुंखौ जों लानो हायो जेरैहाय जोग्लावरि जारि जायखौ उसुमै होनना मिथियो। बिदिनो मानिमुनि दं जोंहा गिदिर फिसा बिदिनो फुदिना निम बिदिनो नरसिं बिलाइ। इन्दि बिफां ओमफ्राय इन्दि बिलाइ ओमफफ्राय अरजुन बिफां बिदिनो बायदि रोखोमनि बिफांफोरखौ जों मोननो हायो जेरैहाय खिफि बेन्दों बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां माने बेफोरखौ जोङो माबादि मुलाम्फाजायो बा जोंनि देहायाव माबादि जदि बेफोरो जोंखौ हेफाजाब होयो थांना थानायाव बा जिउ खुंनायाव आरो माखासे बेरामफोरखौ माबोरै सिखायो बेफोरखौ जायोब्ला बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायलांनोसै आं गिबियावनो नोंथांनो फोरमायग्रोनो सानदों। जारि मैगं आरोना! जायो जारि मैगङा जोङो आबाद मावलायनाङा बेखौ जोङो बेयो हारसिंनो गावनो मिथिंगायाव रज'खायो आरो बेखौ एसेबां आबाद लानांगौनिबो गोनांथि गैया बेयो हारसिंनो जौखांबोखायो आरो जाखायो आरो बे मोनसे हाग्रा बा लाइफां हाग्रा हारिनि मोनसे मैगं आरो नों बेखौ जोङो मा खालामनांगौ बेखौ जोङो ओंख्रि संनानैबो जानो हायो आरो नोंथां जेरैहाय बेखौ जायोब्ला जोंहा मा जायो होनदों माखासे बेमार आजारफोरा हामो जेरैहाय ओ जोंनाव माबा मोनसे जेनेबा एबा मा बुंगोन बेखौ नोंथांनि सालायफोराव माबा बेरोना सिथरफोर बेरो बे जारिखौ जायोब्ला बेफोर सिथरफोरा हामो बिदिनो उदै सानाय बायदिसिना बिदि बेरामा बेजों सोखा जायो आरो नोंथां जारि मैगंजों थिग बेबायदिनो। जोङो बुंनो हाबावो। माखासे मुलिफोर जेरैहाय निम निम बिलाइखौ जोङो बिगुरनि बेराम जानायफोराव जों बाहायनाय जायो आरो जेरै नोंथांनाव हमना ला माखासे बिगुरनि बेरामफोर जादों बा नोंथांनाव गारायफोर जादों बेहाय नोङो निम बिलाइखौ। एसे एवफ्रामनानै हां बेबायायदि खालामना देग्लिनानै होयोब्ला बेफोर बेरामा हामो आरो नोंथां बिदिनो निम बिलाइखौ जोङो माबोरै माबोरै बाहायनो हायो होनोब्ला निम बिलाइखौ जोङो जेब्ला नोंथाङा दुगैयो दुगैनो नागिरो अब्ला नोंथाङा निम बिलाइखौ दैजों लोगोसे ग्लब ग्लब फुदुंफानानै। निमजों फुुंदुंनाय दैजों दुगैब्ला नोंथांनाव जानाय माखासे बिगुरनि बेराम बा बिजानु बेफोर खारो आरो नोंथां थि बेबायदिनो निमखौ नोंथाङा मा खालामनो हायो दैयाव फुदुंखानानै खुगाबो सुनो हायो जाहाथे खुगायाव थानाय माखासे मैलाफोरा बेजों गफाला आङ आरो बिदिनो निम बिलाइया जोंनो माखासे रोखोमनि मुलि होयो जेरैहाय जोङो उदै सानाय बायदिसिनायावबो निम बिलाइखौ जायोब्ला उदैफोरा जोंहा मोजां जायो आरो मफ्राय जेरै बुंनो थांबावोबा पाथि गाजा जायखौ जोङो पातगाजा होननानै बुंनाय जायो। बेखौ। मायाव बाहायो होनोब्ला उदै सानायाव बाहायो आरो जुदि नोंथाङा उदै सानाय दङब्ला बा अन्थाइफोर जायोबा उदैयाव अब्लाथाय नोंथाङा बेखौ देग्लिनानै बेनि रोसिखौ लोंनांगौ आरो नोंथां नाथाय बेखौ नोंथाङा सानफ्रामबो लोंनांगौ बे नङा। बेखौ सानफ्रामबो लोङोबा बेनि माने बाहायनायनि माबाबो जायो। मोनसे जेंनाबो नुजाथिनो हागौ आरो नोंथां माने मायबा मायबा बुस्थुखौ नों गोबां बांसिनै बाहायोबा बिनि साइद इफेक्ट थायोना बिदिबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ सप्तासेयाव खनैल' बेखौ दैग्लिनानै लोंनागौ आरो बेजोंनो नोंथांनि उदै नाय नोंथांनि उदैयाव जानाय माखासे अन्थाइफोरा बेफोरो बेजोंनो गोमालाङो आरो नोंथां। बिदिनो आरो बुंनो थाङोब्ला थुलुंसि बिफां थुलुंसि बिफाङाबोथ जोंहा मोनसे जोबोद गोथार बिफां जायखौ जोङो मा खालामो माखासे गगा मोननाय गुजुनाय बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो आरो बेखौ बिनि रोसिखौ सिख्रेब लोङोब्ला जोंनि गगा मोननाय आरो गुजुनाया हामो लोगोसे बेजों बेरे मोदै होफ्लायोबा जोंहा साबसिनै मोजांसिन जायो बिदिनो जों बेखौ बे थुलुंसि बिफांनि बिलाइखौ मा खालामो जेब्ला जोंहा आखाइफोरा दोलायो बौवो बा थै ओंखारो अब्ला बेखौ बे जायगायाव हो ना होयोब्लाथाय थैया जोंहा थाब थायो आरो नोंथां आरो थाबैनो बे बौनाय जायगाया थाबैनो जोंहा मोजाङै बा रोदोमफिनो आरो बि दिनो जोंहा दंबावो नोरसिं नोरसिं बिलाइखौ जोङो संनानै बा बिनि रोसिखौ देग्लिनानै जोङो लोंनाय जा नोंथां बेजों उदै सानायफोरा खारो बेयो बिखा आरो उदैनि खा माबा मोनसे बेमारफोर थायोब्ला बेयो बेखौ माबायो आरो। मा होनो खारहोयो आरो मेगननि नोजोरथिखौ साबसिन खालामो नोरसिन बिलाइआ बिदिनो दंबावो जोंहा माखासे बिफांफोर जेरैहाय ओ पुदिना पुदिनाखौ बुंनो थाङोब्ला पुदिनाया ओरैबायदि मोनसे लाइफ थां जायखौ जोङो बाथोनबो जानो हायो फुदिनानि गेजेरजों जों माखासे उदै सानाय बायदिसिनायाबो खारो आरो फुदिनाखौ देग्लिनानै नोंथाङा दुगैनायाव होफायोबा नोंथांनि देहायाव मोदोमनाय बेफोर मोनामनाय गाज्रि बासना थायो बेफोरो खारो आरो नोंथां बेखौ दुगैनायाव बाहायबाय थानांगौ बेनिफ्राय बुंनो थाङोबा जों जोंहा दंबावो ओ हाइजें हाइजेंखौबोथ' जोङो आबाद मावनानैनो मोननाय जायो नोंथां जाय हाइजेंनि गेजेरजों मा जायो जोङो माखासे उदैनि बेमार बेफोरो खारो आरो हाइजेंखौ लोगोसे जों माबोरै जानो हायो होमबा ओंख्रिफोराव होफानानै जानो हायो। लोगोसे हाइजेंखौ साहा बा लाल साहा फुदुङो बेहाय होफानानैबो जानो हायो बिदिनो हालदै हालदैाबथ जोंनि उदैनि माखासे बेरामखौ फाहामो उदै जानाय बायदिसिना नोंथाङा हालदै बाथोन जाबाय थायोबा नोंथांनि देहाया गोग्गो आरो थाजिम जाबोयो आरो नोंथां। बिदिनो आरो जोंहा मोननो थांबावो माखासे लाइफांफोर जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला ओ एल'बेरा एल'बेराया जाय मा जोंनि बिगुर बा जोंनि मोदोमाव खामनाय बेफोरखौ होयोब्ला बेयो थाबैनो जोंनि मोदोमखौ मोजां खालामफिननायाव जोंनो गोहो सक्ति होयो आरो बिदिनो बिगुरनि आलौनाय बायदिसिनाखौ बेयो फाहामनाय होयो आरो जुदि नों एल'बेरा। जेलखौ